हेलौ
नोंथाङा आंनि सोदोबखौ खोनादों नामा?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां
ओ नोंथांजों आं दा माखासे गोरलै सोदोबखौनो गोरलै आयदानि सायावनो लानानै सावरायनो सानदों बे आयदाया नो जाबाय सुबुं माहारिनि थाखाय रोंगौथिजों लोगोसे आखल दानायनि गोनांथि, नों थाङा बिनि सियाव फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा?
औ नंगौ ओ सुबुं माहारिनि थाखाय रोंगौथिजों लोगोसे आखल दाना या जोबोरैनो गोनांथार, जोङो रोंगौथिजोंल' समाजखौ साला समाजाव थांनानै थानो हाया। रोंगौथिजों लोगोसे जों आखल दानाया जोबोद गोनां आख आखलासो जोंनि समाजाव ओ गुबुन गु बुन सुबुंफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनायाव गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ ओ गावनि न'खरनि मानसिफोरजों ओ न'खरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाय आरो गावनि खामानि फरायसाफ्राव फरायसा फोरोंगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनायाव आखलनिबो गोनांथार
मोजां आखल नङाब्ला ओ समाजाव मोजां सोमोन्दो खालामनानै लाखिनाया जो बोद ओ जोबोद खै ओ खहा गोलैयो बेनि थाखायनो जों आ गावनि रोंगौथिखौ बां होनायजों लोगोसे सोलोंनायाबो बा आखल दानानै लानायाबो जोबोद गोनांथार दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां आं बुंनो सानो। रोंगौथिजों लोगोसे आखलनि बुहुत गोनांथि। मानो होनोब्ला जोङो गिदिरखौ खौ मान सनमान होननाय होनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरो गासिबो आखल दानायनि मोनसे आब्रुथि गोनां महरथि जायजों जोङो जोंनि बिमा-बिफाखौ अननाय बिमा-बिफाजों मिलायनानै थानाय, उन्दैफोरजोंखौ अननाय बिसोरखौ अननाय जासि नाय अब्लासो नोंबो उन्दैफोरनिफ्राय रेसपेक्टखौ मोनो बेजों लोगोसे समाजाव थांनानै थानो थाखाय जोङो गासिबो समाजनि सुबुंफोरजों मिलायनानै थानाय मोजां खोथा रायलायनाय मोजां आखल आखु दिन्थिनाय ओं बिसोरजों अनलायनानै थानाय बेफोरनो आखलनि मोनसे गोनांथि रोंगौथिया जोंखौ सक्सेससिम लांनो हायो नाथाय सुबुं माहारिजों गोबनानै थानाय बेफोराव माब्लाबाबो ओ सक्सेस खालामनो हाया मानो होनोब्ला जोङो समाजाव थानो थाखाय सुबुं माहारि माहारिफोरजों गोरोबनानै थानांगौ अनलायनानै थानांगौ आं बेयावनो खोथाखोनो बुंनानै नोंथाङा आंनि खोथानि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंनांगौनि गोनांथि दं नामा?
नोंथाङा ओ थारैनो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों ओ नोंथांनि बाथ्राखौ साननानै नायोब्ला था रैनो सैथो
दा आं बुंनो सानदों सासे गथ'साया ओ सासे गथ'साया जोनोम जानायनि उनाव ओ बे गथ'साखौ आखल दानायाव ओ बिनि जोनोमनिफ्राय ओ समाजाव ओ समाजाव सासे सुबुं महरै जौगाबोनायनि समाव सोर सोर मा मा ओ फेक्टरा खामानि मावो सोर सोर एजेन्टफोरा आ बिथा ओ सासे गथ'सानि आखल दानायाव बियो ओ बिहोमा होयो बिनि एजेन्टफोर खौ थान्दैफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां सासे ओं औ नोंथां सासे गथ'नि गियान लानो थाखाय बिनिनो बिमा बिफा बिनि न'खरनि गिदिर गोलाव आरो बेजों लोगोसे समाजारि थासारि बेफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला सासे गथ'खौ गियान होनो थाखाय समाजारि थासारियाबो जोबोद मोजां गोनांथि जानांगौ। दानि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों समाजारि थासारियाव आरो माखासे प्रग्राम खुंनाय आरो बेजों लोगोसे फरायसालियाव आसननि फारसे आयदा सोनानै होनाय जायनि जाउनाव गथ'फोरा मोजाङैनो आब्रुथि गोनाङै बुजिनो हायो नोंथाङा बेजों लोगोसे बिमा बिफाजों लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनिबो मोजां मान आरो गियान मोनो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
अ नोंथाङा थारैनो बाथ्रा बुंदों जोंहा फरायसानि आखल दानायाव ओ नखरनि नखरनि सोद्रोमाफोर बे आरो समाजा गोबां गोहोम खोख्लैयो। जोंहा समाजाव ओ फार्स्टआव जोंहा आखल दानायाव जोंहा न'खरनि सोदोमाफ्रानो सिगांग्रो बाहागो लायो बेनि उन नाव फरायसाया फरायसालियाव थांनायनि उनाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर फरायसालिनि थासारि बेफोरो गथ'नि ओ आखल दानायाव जोबोर बिहोमा गोलैयो, बेजों लोगोसे गथ'साया जाय जायगायाव जोनोम मोनदों जाय समाज आव गोरोबनानै दङ, बे समाजाबो जोबोद बिफाव गोग्लोयो। समाजनि दोरों, आयदा ओ आसार, बे गथ'साया आखल दानायाव जोबोरैनो गोहोनोम खोख्लैयो, बेखाय ओ
दा बेखौनो बुंनानै आरो नोंथांनि सायाव बु ओ सोंबावनो सानदों आं ओ बे सासे गथ'सानि आख'ल दानायाव ओ गथ'सानि ओ आथोन एबा जेन्दारा माबाफोर र'ल गोग्लैयो नामा? सासे हिनजावसा गथ'नि आख'ला माबाय दि जायो? आरो सासे हौवासानि गथ'ला आखला माबायदि जायो बेनि बेखौ समाजा बोरै ओ माबोरै आखल जानांगौ बेनि सायाव समाजनि बिफावा माबादि आरो बिसोरनि र'ला मा माबादि जानांगौ बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जेबुंदों बे गासिबो नंगौ बाथ्रा मानो होनोब्ला सासे सुबुंनि आखल, गियान दानो थाखाय बेयाव हौवा आरो हिनजावनि जेबो फारागथि थाया जानो हागौ गोदोनि मुगायाव हौवा आरो हिनजावनि थाखाय जोबोद आलादा आलादा गियान आखु दंमोन नाथाय जोङो दानि सोलिफुबाय थानाय मुगा दानि दावगाफु मुगायाव हौवा आरो हिनजावनि जेबो - फारागथि लायालासिनो दावगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बयबो सुबुं माहारियानो थांना थानो बयहाबो मोनथाय दं गावनि गोसो बायदि थांना थानाय गावजेखौ मावनो लुबैदों बे- खौ मावनाय, गाव जे खामानियाव जोबोद ओ आब्रुथि गोनाङै मावनो हायो बेखौ मावनाय, आं साना दे हौवा आरो हिन्जावनि फारसे दानि मुगायाव फारागथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा हौवा आरो हिनजावनि सायाव माबा फारागथि दं होनना आखल दानायनि थाखाय
अ ओ नोंथां ओ नोंथांनि बुंनायनि सायाव आंबो ओ-ओ सापर्ट दङ नोंथांनि बुंनाया सैथो ओ आखल दानायाव हिन्जावसा आरो हौवासानि जेबो फारागथि थानो नाङा ओ मोन मोननैहाबो समान समान मोनथाय थायो हिनजाव आरो हौवासा बिथांमोनहाबो गावसिनि मोनथाइनि बादियै आखलखौ दानानै लानो हानांगौ, हौवासा हिनजावसा नायालासिनो मोन सानैनाबो मोजां आखु दानांगौ समाजजों गोरोब गोरोबजानाय आखल दानो हानांगौ। जाय आगलखौ दानानै समाजनि सुबुंफोरजों गोरोबनानै थानो हायो फोरोंगिरि एबा बिमा बिफाफोर- फोरखौबो मान होनो हायो उन्दै उन्दैफोरखौ अननाय होनाय गिदिरफोरखौ सनमान होनाय बियो सुबुंनि गोनांथार आखल बेफोर आखलफोरखौ सो- सोलोंनानै लानाया गोनांथार, ओ बे आखलखौ सोलोंनानै लानाया हौवा एबा हौवासा एबा हिनजावसा बिनि सायाव जेबो सोनारा बेखौनो बुंनानै आं नोंथां- खौ माबाफोर ओ बे रोंगौथिजों लोगोसे आखल दानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदेरबावनो खावलायहरनाय जा- बाय
नोंथाङा जे बुंदों नोंगौ नोंगौ खोथाखौनो बुंदों आखल आखलखौ जोंनो मानो गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो उन्दैफोरखौ अननांगौ जेब्ला जोङो गिदिर गोलाव जायो बैसो जायो अब्ला जोंनि बिमा बिफा बिसोरो बोराय बुरि जायो बिसोरखौ जोङो मोजाङै मोजां नायनांगौ जेरेखम उन्दै समाव जोंख' बिमा बिफाया खाङो बाङै फेदेरै फोलावै सासे गोरों गोरा सुबुं बानायदों बेबायदियैनो जोंबो जेला गिदिर गोलाव जायो देरो लावो अब्ला जोङो जोंनि बिमा फिफा बेजों लोगोसे जोंनि बिदा फंबाय बाहाय बाहागि बिसोरखौ मोजाङै मोजां नायनांगौ अनलायनानै थानांगौ। दानि मुगायाव जों नुनो मोनो आखलनि सोमोन्दै फरायसालिफोराव आलादा आयदानि फारसे गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो। आं सानो बेफोरजों लोगोसेनो जों सुबुं माहा रिया आखलनि सायाव बुहुत जौगाबाय। साननाय हनाय, बुजिनाय, फरायनाय गासिबावबो जौगाबाय आखल दानो थाखाय जोङो फरायनायनि गोनांथि दं लेखा फरायनाय बि ओ बिजाब फरायनाय आरो बेजों लोगोसे जों मोजां मोजां आयदानि सायाव सावरायनाय सुबुं माहारिजों अनलायनानै थानाय। आं सानो बेफोरनो आखल दानायनि मोनसे गोनांथार आरो गोनां थि आब्रुथि गोनां आह आयदा होननानै। नोंथाङा माबा बिनि सायाव फंनैसो माबा बुंनो हागोन नामा?
आ दा नोंथाङा ओ बुंनानै थांनाय बाथ्रानि सायाव आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय दा ओ आं आं बुंनो सानदों माने ओ फरायसालिया फरायसाफोरनो रोंगौथि होनायजों लोगोसे फरायसा फोरनि आखलखौ मोजाङै दामनो थाखाय मा मा ओ हाबाफारि एबा ओ राहा लानो हायो जायनि गेजेरजों फर ओ फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा गथ'साफोरनि मो-मोजां आखु दानायाव ओ मदद होयो। दा नोंथाङा बेफोर राहाफोरनि ओ माखासे राहाखौ बुंफोदनो हागोन नामा नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय।
नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे खोथाया मोजाङानो। मानो होनोब्ला फरायसालियाव जोङो फोरोंगुरुफोरा जोंनि फरायसाफोरखौ अननांगौ। अननायजों लोगोसे जों बिसोरखौ आदोरबो खालामनांगौ आरो जो फरायसाफोराबो फोरोंगुरुफोरखौ सनमान होनांगौ। आरो जों बिदिनो फरायसाफोरा जेब्ला फरायसालियाव थाङो अब्ला फोरोंगिरिफोर आरो फो रोंगिरिजों लोगोसे न'खरनि मानसिफ्राबो गथ'फोरखौ फोरमायनानै हरनांगौदि गिदिर सुबुंखौ जेब्लायबो जोङो बोस गिदिर सुबुंनिफ्राय जेब्लायबो जों बोसोन लानांगौ बोसोन लानायजों लोगोसे जों बिसोरखौ रेसपेक्ट होनांगौ। आरो उन्दैफोरखौ जोङो अननायजों बिसोरखौ फोरमायनांगौ बुजायनांगौ गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय गथ'फोरखौ गाज्रि खामानिनिफ्राय अराय सम जानगाराव थानो थाखाय खोथा बाथ्रा फरायसालियाव सावरायनांगौ। बेफोरखौनो आङो आखल दानायनि मोनसे गोनांथि आरो आब्रुथि गोनां होननानै सानो। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो दंबावो नामा?
अ नंगौ नोंथां बाथ्रा बुंनाया थारैनो सैथो। आं बिनि सायाव माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंदेरबावनो सानदों। ओ फोरोंगिरि ओं फरायसाफोरखौ फरायसालियाव ओ रोंगौथि बेजों लोगोसे जोंनि बिफावआबो जोबोर गोनांथार। फोरोंगिरिया जाबादिया आखु दिनथियो जाबादि फरायसाफोरनि सायाव जों ओ